खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोथां।
औ गोजोन मोनाबिलि उम आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो होननासो हरनाय जादोंमोन नोंथां
अ अ सावरा
सम दों औ औ आं नोंथांजों जों आं जानबुंनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों नोंथां जे जानबुङा हाय बा जायखौ इंराजियावहाय जोंना इयो ओ मबाइल होननानै बुंनाय जायो। बियो दा आथिखालाव समाजाव माबायदि गोहोम खो ख्लैदों? आरो जोङो गोदोहाय मबाइल गैयियावहाय बा जानबुं गैयियावहाय माबायदि जोंना था सारिया समाजाव माबायदिमोन बेनि सोमोन्दै आं सुंदुङै नोंथांनो फोरमायलांनोसै। दा जानबुं होननानै बुङोब्ला इंराजियाव जायखौ जोंना मबाइल फन होननानै बुंनाय जायो बे जानबुंआ जोंखौ गोदोनि समखौ जों जेब्ला नाहरोब्ला आथिखालाव ओरैबायदि मोनसे सौलायनाय लाबोबाय, जोंनि बे जिउ खांनाय थासारिखौ बियो ओरैबायदि गोरलै खालामबाय आरो मोनसे सोमोनांथाव लामाखौ लाबोबाय आरो। नोंहाबो मिथिखायो जोंना साफ्रोमबो गथ'-गथाय, बोराय-बुरै, सेंग्रा-सिख्ला साफ्रोमबो मबाइल फनखौ जों बाहायनायखौ जों मोनखायो। ओ आरो जोङो बे मबाइल फनखौनो जोङो आथिखालाव बाहायग्रा जाहैबाय आरो बेयो जोंनो ओरैबादि सोलायनाय लाबोबाय जेरै बा ओ जोङो गोदो गोदायनि बिथिङाव जों नाहरनो थाङोब्ला गोदोहाय समासावहाय मायबा मोनसे जोङो दैथायहरनांगौब्लाबो जोङो दसेनो दैथायहरनो बा सानसे साननैनि गेजेराव दै थाय हरनाया जोबोद गोब्राबमोन। गोजान गोजान जायगायाव थानाय सुबुं फोरनो जोङो खबरखौनो दैथायहरनो हायि बायदि जायोमोन नाथाय ओ उनावहाय जेब्ला लाइजाम लिरनो हानो रोंनायनि मोनसे थासारिया फैबाय। गोदोथ' जोंना सोलों थायबो गैयामोन गोबाङानो लाइजामबो लिरनो रोङामोन नाथाय जेब्ला लाइजाम लिरनो हानाय रोंगौथिया फैबाय अब्ला बे लाइजामनि गेजेरजोंसो जों दैथायहरनांगौ जायोमोन। लोगोसेनो गोजान गोजा-जानथाया जुदि जोबोर गोजानबा गोबांद्रायब्लाथाय जानथाया अब्ला ओरैबायदि मोनसे थासारि सोमजियोमोन जेनेबा से माहा, नै माहा बा बिनि उनावसो नोंनि बे लिरनाय लायजामा सहै यो। अब्ला सासे सुबुंनि मोजां गाज्रि खबर लानो बायदिसिना खबर लानो खै फोद आफोदनि जाथायफोरखौ मिथिनोबो जोंनोहाय ओरैबायदि मोनसे खस्थ' जायोमोन जे जों नेबाय थानांगौ जायोमोन लोगोसेनो दाब दाब जायगायाव जानाय खैफोद-आफोद फोरनि सोमोन्दैबो जों मिन्थिनो हायामोन आरो मिन्थियोब्लाबो गोबाव समनि उनावसो मिथियो आरो बुंनो थाङोब्लाथ' मिन्थिनोनो नागिरामोन जोबखाय मायबा मोनसे जाथाया बो जोंना जानानै गोमानानै थांफिनलाय लाङोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो जोंनि गुबुन रायजोआवनो थाया मानो गुबुन हादोरसायावनो थाया मानो दसे सम नि गेजेरावनो जोङो नामबारखौ थुनानै अनजिमाखौ थुनानैहाय जोङो जानबुंनि गेजेरजों ख बर लाहरनो हरो-हायो, खबर लाहरनो हायो, खबर दैथायहरनो हायो। थासारिया जानानै फैबाय आरो जोंनावहाय।
औ औ।
बिदिनो बिनि अनगायैबो जों नायनो थाङोब्ला ओ जोंनियाहाय गोदो ओ। बायदि सावथुनफोर नायनांगौब्ला फोथारफोरावसो थानानै फोथा रावसो थानानै जोंनिया सावथुनफोरखौ नायनांगौ जायोमोन नाथाय आथिखालावहाय ओ जोङो मबाइल फननि नि गेजेरजों जोङो थुना होनाय लोगोसेनो जेरै इउटुबफोर बायदि एपावहाय जों थुना होनाय लोगोसे बेनो दा बेफोरखौ जोङो सावथुनफोरखौ जि गोसो बेखौनो जों नायनो हानाय मोनसे जानानै फैबाय लोगोसेनो गोबां फरायसाल' नङा फरायसाजों लोगोसे गोबां गोबां खायसे मिथिनो गोनां बाथ्राफोरखौ मिथिनायावबो जानबुंआ जोबोरैनो मदद खालामदों । जेरैहाय ओम‌ जोङो माबा मोनसे सोंलु सोंनोबा सोंलु सोंनोबा साट जिपिटिफोर बायदि एप गुगोलफोर बायदि एपवहाय जोङो सोंलुखौ थुना होनायजोंनो जोंना गासैबो फिननाया रोखा रोखायै ओंखारबोयो आरो थ' बेफोरबायदि थासारिया गोदो हाय‌ गैयामोन दिनै बेफोरबायदि थासारिया जोंनाव जिउ खुंनायाव जबोद गोरलै। खालामना होबाय बेफोर गासैबो जानबुंनि लोगोसेनो आरोबाव बुंबावनो हायो जेरैहाय ओ बायदिसिना बेखौथ' होनखां थिनोब्ला जों न'आवनो थानानै इउटुबफोर बायदि एपाव जोङो बेफोरनि सोमोन्दै नागिर नानै जोङो गाव गावनो सोलोंनानै लानो हाबाय लोगोसे जोंहा गोदो नि समाजाव बुंनो थाङोब्ला मेथाइ खोनासंनो थाखाय जों रेडिय'खौ लानांगौ जायोमोन । आखालावहाय जोङो नुयोद जोङो बे जानबुंआवनो जि मेथाइखौ खोनासंनो गोसो बेनि मुंखौ लिरनानै होयोबा रोखायै बे मेथाइफोरा ओंखारबोयो आरो जानबुंङा जोंनि गोसोनि लुबैनायखौ जेरै ओरैनो गोरलैयै एसे समावनो थाबनो जोंनो बेफोरखौ जोंनि मेगन सिगा सिगाङावनो रोखा रोखायै जोंनो दिन्थिहयो जाय जोंनि गोसो गोसोआव गोजोननायखौ लाबोदों आरो दा जानबुंनि गेजेरजोंनो जोङो गोरलै आरो सोमोनांथाव बेनि अनगायै खोख्लैनायखौबो जों नुनो दा जेरैहाय ओ जोंना बायदिसिना भिडिअ'फोर हेगारनानैहाय बायसिना रां खामायनो हायो नाथाय गोबां मानसियानो मोजां भिडिअ' हगारनायनिख्रुइ नाङा आंहा ओंथि गैयै भिडिअफोरखौ हगारलाबायनानैबो रां खामायनानै गावनि समखौ बारहो हरनायखौ जों नुनो मोनो जाय गथ'फोरनियाव गाज्रि गोहोम खोख्लैदों । लोगोसेनो गथ'फोराबो ओंथि गैयि भिडिअ'सफोरखौ नायनानै लोगोसे बिदिनो बायदिसिना खेला गेलेनाय बायदिफोरावहाय समखौ बांद्राय हगार हरनानै फरायनाय समफोरखौ बारहोहरजोबो बेहाय गाव गावनि इयुनखौ साननो रोङालासिनो गाज्रि हाबायावबो जोङो बे जानबुंखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो दा बिदिनो गोबां मोजां हाबायाव जानबुं जों मदद होदों गोबां गाज्रियावबो बियो गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां दा बेनिखायनो जोङो समाजखौ जों नायबानो मिथियो जे माबायदि गोहोम खोख्लैदों दा नोंथाङा आंनि बुंनांगौ बेखिनियानोसै नोंथाङा आंनो माबाफोर फोरमायनानै होनो सानदों नामा नोंथां
आङो बुंनो सानदों जोंनि बर' समाजा सोलोंथायाइया गोदो माबायदिमोन आरो दा माबायदिमोन बिनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों आरो फोरमायनो सानदों जोंनि बर' समायहाय गोदोनि समाव जोंङोनो लेखा फरायनायफोर खममोन आरो बांसिन फरायसालि फोरावनो थाङामोन फरायनायफोराबो खममोन फरायसालि फोराबो खममोन बिबाङाहाय नाथाय आथिखालाव जोङो गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय दा गोबां स्कुल जेरै प्राइभेट स्कुल गभमेन्ट स्कुल नुनो थांसै आरो दानि सिगांनि बायदि नुनो थांला माने बिदिनो सिगां समफोरावाहाय जोंनि बर' सुबुंफोराहाय जेरै गामि सिंफोराव जेरै हाग्रा सेर सेर दैमा सेर सेर बिदि फोराव जेरै ना मैहुर खालामनानै ना साम' खां नागिरनानै ओमफ्राय आबाद मावनानैल' समखौ थांहोयोमोन आरो सिगां समावहाय फरायनाय लिरनायनि बागै बारा सिगाङाव जेब्ला लासै लासैनो दावगाबोबाय जोंनि फरायनायाबो दावगाबोबाय जेरै गामि सिंफ्रावबो बिदि जो गोदोनि बायदि नंला- दानि आथिखालावहाय बिदिनो हाग्रा बिदि गामि सिं ओनसोलफोराव थानानै लेख खा फरायै गैयि सुबुंफोरा खम जालांनो हमबाय आरो सिगाङाव स खालि जोङो जेरै दैज्लां फैबाथाय माइ आबाद मावनाय मेसें फैबा ओफ्राय माइ सबायाइ बेसर फाथो बिदि आबाद मावनायमोन आरो फरायहोथारबाबो जोङो फ हौवाफोरखौल' बांसिन फरायहोनाय जायोमोन आरो बर' हिनजावफोरखौहाय जोङो फरायहोनायसै जायामोन खालि मा ओंखाम ओंख्रि संनाय गोबोर गाननाय थोरसि लथा सु फुनाय सिला सिबिनाय जेरै ओ गाननो जोमनो थाखाय जों दानाय लुनाय बेफोरफोरावल' बांसिन गोथो माने गोसो होहोयोमोन आरो खामानि माव होयोमोन नाथाय फरायनाय लिरनायफ्राव बांद्राय बाहायनायखौ नुनो मोनामोन नाथाय आथिखालाव गोबां दावगाबोनायनि जाहोनाव जोङो बर' हिनजावफोरखौबोहाय जेबां फरायहोनायखौ नुनो थांबाय। जेरै फिसा हौवाफोरखौल' फरायहोनो सानोन फरायहोनाया खमायनानै दा हिनजावफोरखौ फरायहोनाय नुनो मोनबाय बिदिनो दावगायै दावगायै जोंनि बर' सुबुं जाबो जेरै हौवाफोरजों समानै फरायफानो हाबाय बेबायदिनो बिदि दावगायै दावगायैनो जोङो दा जेरै गभमेन्टफोराव बहाय गोबां ओ स्कुलफोर जेरै कलेज बेफोर फरायसालि फरायसालिमाफोरखौबो जोङो होनजाव फोरनि बायदि आलादा दिहुननानै होबाय आरो जों सिगां समाव सोलोंथाइ गैयिनि जाहोनाव जों गामि सुबुंफोरा बेराव इना एनि ओरै संसार जानायफोराव बुजिलायामोन दावराव दावसि जालायोन ओ खालि जौ जुवा बेफोरफोरजों लोंनानै गोग्लैसोनानै थायोमोन जै मोनाबिलि जाबाथाय जौ लोंनानै न'खरफ्राव दावराव दावसि एना एनि जायोमोन आरो सिगांनि समफोरावहाय नाथाय आथिखालाव दा बेफोरो खम जानानै थांबाय सिगां समाव मामोन खालि खामानिफोर मावोबा ओ हाजिरा होनायनि अनगायै ओ सिगां समावहाय ज' ज' मावलायोमोन सावरि जालायोमोन जौ लोंलायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव सोलोंथाइ मोननायनि दावगानायनि गेजेरजों जोङो बेफोर सावरि जालायनायाबो खम जानानै थांबाय मानि थाखाय होननानै बुंङोबा जों सोलोंथाइ मोननाय नि गेजेरजों जेरै रां आरजिनाया
जौगाबोबाय बेफोरनि थाखाय जोङो माबाफोर खामानि मावनांगौ दा गोबा हाजिराफोर होनानै खामलाफोर होनानै फैसानि गेजेरजों जों मावहोननाय नुनो मोनसै आथिखाल गोदो आथिखाल खालावहाय गोदोनि बायदि जेरै खाल सावरि बादालिफोर मावनायफ्रा खम थांनो खम जानायखौ नुनो थांबाय सिगां जमफोराव जोङो मा खालामोमोन खालि जेनै माबा मोनसे फिसा न'फोर थाग्रा न'फोर बानायनांगौबा जेरै बेफोरखौहाय जोङो ज' ज' जालायलायनानै मावोमोन नाथाय नाथाय दाथ' आथिखालाव बेफोर न'फोर मावनाया ओ मिस्थ्रियो जेरै हारसाफोर बर'फोर बेफोरखौ जोङो मावहोनायखौ नुनो थांसै गोबां फैसा बाहायनानै दाथ' आलादा आलादा जेरै ओ न'फोरखौ नुनो मोननो थांसै बिल्डिंफोर जेरै सिमेन्टजों नुनाय आलादा बिल्डिं नङाब्लाो दस्राफोर न'फोर लुनो मोननायखौ नुनो थसै सिगांनि समावथ' जोङो जेरै औवा फोर दंफांफोर बेफोरजोंनो लुनाय जायोमोन थुरिनिफोरखौहाय।
औ औ औ खोनादों नोंथां।
बेनि अनगायैबो आङो होनबावनो सानदों फरायनायनि बेलायाव जोङो स्कुलफोराव दा गामिफोराव जोङो स्कुल फरायसालिफोरााव सिगांनि समावहाय बिराद खममोन ओ गामि गंनै गथामजोंसो गंसे फरायसालि जायोमोन मान फरायनायफोरावहाय बेबा बिराद खम गोजान जायगायाव थांनो थाखाय थाखाय जोङो जेबो गैयामोन जेरै थाबायनानैनो थांनांगौ जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोर गासैबो सोलायबाय जेरै सोलोंथाइ दावगानायजों लोगोसे दा जेरै रां रुफा खाम खामायनाय फैसा आरजिनायफोराबो आलादा सोलायलांनायखौ नुनो मोनबाय खोनादोना नोंथां
औ खोनादों नोंथां बुंलांदो
लोगोसे जोङो स्कुलफोराव थाबायनानै थाङोमोन नाथाय दा आजिखालाव जोङो गोबां साइकेलजों थाङो ओ खायफा बाइकफोर जेरै न'फ्रावथ' गासिआवबो दाना सोलाय जोब्बायना ना आवबो बयनावबो गारि थायो बेफोरजों थाङो जेरै आ थ थ' बेफोरबादिनो आरो
औ औ
ओहम जों बिदि सोलोंथाइ मोननायनि गेजेरजों जोंनि समाजावहाय गोबां सोलायनायखौ लाबोनायखौ नुनो मोन्दों आरो सोलोंथाइ बेनि अनगायैबो आं होनबावनो सानदों जोंनियाव गोदो बांसिनानोहाय फरायोब्ला जेरै फिसा हिनजावफोरखौ फरायहोनो नाङा मानो फरायनो जेरैबो बैसो जाब्लानो सोरबाबा खायफा बोसोर जास्लाबैयावनोहाय जोङो हाबा हरनायखौ नुनो मोनोमोन आरो
औ
नाथाय दा जोंनियाव नुनो मोनो फिसा हिनजावफोरा माने हिनजावफोरखौनो बांसिन गावबागाव गाव गाव आथिंआव गसंथानो हानानै माबा मोनसे मावनो हानाय गावबा गावनि सिमांखौ जाफुंहोन थाखाय जों बयबो बर' हिनजावफोरखौ गावबा गाव मोनसे थांखि लानानै फरायनायखौ नुनो थांसै सिगां आंनि बायदि जोङो बर' हिनजावफोरखौहाय जि खालि खामानि मावनायावल' बाहायनायखौ नुनो मोना मोनामोन आरो जेरै न'फ्राव थानानैनो ओंखाम ओंख्रि संनाय बेनि अनगायैबो जोङो जेबो मावनायफोरखौ नुनो थाङामोन नाथाय आथिखालावथ' दा बांसिन हौवाफोरनिफ्रायबो खायफा खायफा जोङो हिनजावफोरखौसो बांसिन मावनाय नुनो थांसै।